औ हेलौ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
औ ओ नोंथांआ फ्रि दङो ना?
औ दङ दा ओ सिगाङावनो ओ गोजोन मोनाबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायथिखौ नोंथांसिम ओ जासिहरनाय थाबाय
ओ नोंथांखौ आं कल खालामनाय जाहोनानो जाहैबाय ओ नोंथांजों फंनैसो आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन आरो ना सावरायजागोन ना
औ थारैनो सावरायजागोन औ
आयदायानो जाहैबाय बे जोंना आबाद दा आबाद होनोब्लाथ' गुबुन गुबुन इदि नङा होमबा
औ
माइ आबाद एबा अख्राबादखौ माबोरै मावो नोंथांआ फोरमायनो हागोन नामा
हागोन दा आङो ओ आबादनि बागै एसे फोरमायनो हागोन दा ओ आबादा जाबाय ओ बर' हारिनि ओ गाहाय जिउ राहा आरो थांनानै थानो थाखाय ओ बियो खरं जानाय गाहाय खामानि नङा होमब्ला खोनादोंना नोंथाङा
औ
औ दा बर'फोरनि गेजेराव ओ आबाद ओ मावनायनि थाखाय माने गावसोरा हारिमु आरो खान्थिफोर दङ आरोना दा ओ बर'फोरनि आबादनि ओ गुदि माने गोबां माखासे बाथ्राफोर आं ओ नोंथांनो बा नोंथांनि सेराव फोरमायनो हागोन दा जोंहा ओ गाहाय फसल दा गाहाय फसल होनना बुङोब्ला जोंहा ओ माइ आबाद बा माइआ बर'फोरनि गाहाय फसल बा जों ओ आसु माइ माइसालि माइ आरो बाव माइ बायदि बायदि आबादखौ ओ जोङो मावो दा बिनि गेजेरजों जोङो ओ ओ माबायाव मेसेंआव जोङो मुला फान्थाव आलु माने बेफोरखौ जोङो ओ मेसेंआव मावनाय जायो जायखौ जोङो गारां फसल होनना बुङो दा आबादनि माखासे खान्थि फोर थायो ओ हाल एवनाय हाल एवनाय होनोब्ला जोङो मोसौ एबा बानदुंजों बा ट्रेक्टरजों जोङो हालखौ एवनांगौ बेनि उनाव ओ बाखां होनाय दा जोङो ओ दै जगायनांगौ ओ जेरै जोङो दंग' बा ओ बायदिसिना जरना बा नाला बेफोर खान्थिजों जोङो दैखौ लाबोनांगौ आरोना दा बेनि गेजेरावनो जोंहा ओ माइखौ ओ गायनांगौ बा माइसालि माइखौ गायनो थाखाय ओ जों बेखौ मा ओ रौवा बा रोनाय खान्थि थि होनना बुङो आरोना खोनादोंना नोंथाङा
औ
हेल' नोंथां औ औ दा बैसागु दा बैसागु फोरबो होनना बुङोब्ला औ दा आबाद जागायनाय सम आरो मोसौफोरखौ सिबिनो बैसागुखौ जोङो ओ फालियो दा ओ मागो दमासि दा माइ आबादखौ माने न'आव लाबोनायनि उन साबायखर होनो थाखाय माने ओ बे मागो दमासिखौ बा मागो औ दमासिखौ जोङो फालियो दा ओ बेनि गेजेरजों जोङो ओ हेफाजाब होलायनांगौ ओ खामानि लोगो बा गामिनि मानसिफ्रा आबादनि खामानियाव जयै हेफाजाब होलायनांगौ। दा बर'फोरनि आबाद मावनाया जाबाय बर' हारिनि गाहाय जिउ राहा आरो ओ हारिमुवारि खामानि खोनादोंना? हेल'?
हेल औ औ, दा बर'फोरा अखाफोर आरो बोथोरनि सायाव सोनारनानै ओ गोदोनिफ्रायनो बायदि रोखोमनि ओ खान्थिजों आबाद मावबोदों। खोनादोंमोन नोंथाङा? हेल' हेल्ल' नोंथां
औ
नोंथां दा खोनादोंना औ दा ओ बर'फोरनि आबाद मावनाय खान्थि आरो बे माने बेयो ओ औ सोनारनाय गाहाइ बाथ्राफोरखौ औ आं एसे फोरमायगोन दा आबाद मावनायनि रोखोमफोर। दा जोंहा मा माइसालि आबाद बा जोङो मा माइखौ मा समाव जोङो मावनांगौ दा माइसालि आबादखौ जोङो हायेन एबा समान हायाव दै दोनथुमनानै मावनाय ओ गाहाइ आबाद बा बेयाव जोङो ओ हायेन एबा समान हायाव दै दोनथुमनानै जों बेखौ मावनांगौ। ओ आसु आबाद बा ओ सान्दुं गोसा ओ बोथोराव अखा हानायनि सिगां ओ मावनाय आबादखौ जोङो मा आसु आबाद होनना बुङो बा बे आसु आबादखौ बे समाव मावनांगौ। खोनादोंना? औ दा ओ बाव माइ, बाव माइखौ जोङो गोथौ दै थानाय जायगा एबा ओ बिलोफोराव मावनाय माइखौनो जोङो बाव माइ होनना बुङो आरोना। दा बेनि गेजेरजों जो जोङो, औ दा जोङो ओ बेफोरखौ मावनायनि सिगाङाव जोङो हाखो थियारि खालामनांगौ मोसौ एबा बानलुजों हालेवनानै हाखौ माने मिस मिस खालामनांगौ। दा
उम
ओ नोंथाङाबो एसे ओ फोरमायना होनो हागोन ना अननानै, आबादनि बागै?
नंगौ नोंथां थारैनो, दा माइ आबादनि सायाव नोंथाङा जोबोद गोजोननाय फोरमायबाय। ओ दा आबाद होनोब्ला जोंना समजों लोगोसे गोरोब नानै गुबुन गुबुन आयदानि आबाद मावनाय जायो नङा होमबा? दा
औ।
हाजों लानानै, बोथोरजों लानानै, समजों लानानै जोङो गुबुन गुबुन आबादखौ मावनाय जायो, नोंगौ थारैनो माइ आबादा जोंनि गुबैयै आदार होननानै बुंनांगोन नङा होमबा? ओ दा जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो माइ आबादखौ मावनाय जायो, गोदो समनिफ्रायनो मोनसे एंगार हायि आबाद। नङा होमबा? दा गोदो समनि फायनो बेफोर आबादखौ जोंना मावगासिनो, दा गोदो समनिफ्रायनो माइ आबादानो जा गुबुनफोर आबादानो जा आबाद मावनाय समाव जोंना जेरैबायदिहाय गोदो सम आबै आबौनि समनिफ्रायनो जेरैबायदिहाय नांगोलजों हेवनानै मावबोदों, नङा होमबा? आथिखालावबो जोङो नुनो मोनो, अब्लाबो आथिखालाव जोङो मेसिनारि बायदिसिना जों हेवनायनिफ्राय लानानै माइ हानानै ओ माइरं ओंखारनायसिम मेसिनारि बायदिसिनाखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो, नङा होमबा? समजों लोगोसे गोरोबनानै आरो खम समनि गेजेरावनो ओ बेफोर खौ मावनो हानाय राहाखौ दिहुन्नायखौ नुनो मोनदों आरो। दा गोदोनि समाव जेरैबायदिहाय नोंथाङा फोरमायनाय बादि माइसा माइ, आसु माइ बायदिसिनाखौ गोदोनि समाव बांसिन मावनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन एबा खोनानो मोन आरो नाथाय आथिखालाव बिगियाननि जौगानायाव जोङो गुबुन गुबुन आयदानि माने फसलनि सायावसो माने बिबुंखौ नायनानै माइ आबादानो जा गुबुन आबादानो दा मावनायखौ नुनो मोनो आरो दा माइ आबादनि बेलायावनो बुंनो थाङोब्ला गुबुन गुबुन आयदानि मुंनि माइ आबाद दिहुन्नायखौ नुनो मोनो। जेरैबायदिहाय गुबुन गुबुन मुं ओ फंनैसो मुं लाजागोन जेरैबायदिहाय ओ रंगबन्धु, रन्जना, अन्जना गुबुन गुबुन स्राबनि बायदिसिना गुबुन गुबुन माइ आबादखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो। लोगोसेनो माइ आबादनि अनगायैबो जोंना गुबुन गुबुन आबाद जेरैबायदिहाय उफारि आबाद होनोब्ला दैज्लां बोथोराव मोननाय जिंखा भेन्दि लेस्रा फाथो आबाद बेफोरखौबो ओ जोंनि ओन सोलाव मावनाय जायो लोगोसे उफारि आबादाव दिनै गामि ओनसोल एबा बायदिसिना एरिया बायदिसिना जागायाव मावनायखौ नुनो मोनो आरो दा आबाद होनोब्ला आरो गुबुन गुबुन समजों लोगोसे गोरोबनानै गोलैबयो नङा होमबा जेरैबायदिहाय ओ जोंनि ओनसोलाव बेसर आबाद आलु आबाद एबा ओ मैगं थाइगंनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला ओ जेरैबायदिहाय लाइ लाफा बायदिसिना गुबुन गुबुन बेफोरखौबो मावनाय नुयो आरो दा फिथाइ सामथाइनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जेरैबायदिहाय ओ थायसुम लोगोसेनो आरो ओ खुसेर बायदिसिना बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइनि बेलायावबो मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां दा आबाद मावनाय समाव जोंनि ओ सोलाव दा खायफाखौ जोङो फाननो थाखाय मावनाय नुयो लोगोसे दा खायफाखौ न'खरावनो जानो थाखाय ओ एसे मावनायखौ नुनो मोनो आरो। दा फालांगि खालामनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंना फालांगि खालामग्राफोरखौ जोङो बायदिसिना गुबुन गुबुन हासार होनानै एबा बायदिसिना गुबुन गुबुन राहाजों बिथांमोनखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो। दा बिथांमोना जेब्ला बेफोरबायदि उफाय आबाद मावनानै फालांगि खालामो अब्ला ओ बिथांमोननिफ्राय जोङो जों माने गासैबोथ' माव जोब आबाद मावनाया जसेबां गोरलै नङा नङा होमबा बेनि थाखायनो जों आथिखालाव बांसिन हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो। दा जों हाथाय बार जानिफ्राय जेब्ला मैगं थाइगंखौ बायनानै जायो दा आबादारिफोरााथ' आजखाालाव बायदिसिना गुबुन गु बुन एम्फौ थैनायनि मुलै एबा फिथाइआ मोजाङै सावस्रि जानायनि मुलै बायदिसिना गुबुन गुबुन बाहायो नङा होमबा जोङो बेफोरखौ बायना लाबोनायनि सिगां जों गिबियावनो हाथाय बाजाराव दसे सम ओ फालांगि खालामग्रा बेफारिफोरजों जों दसे सम सावरायनांगौ एबा सोंनानै लानांगौ जे बेवहाय मुलि बायदिसिना बाहायदों नामा होननानै जुदि जों बेवहाय बाहायदोंब्लाबो जों बेखौ न' लाबोनानै नायबि जिरनानै बेफोरखौ जानो हायो आरो नोंथां। दा गोदोनि समावथ' दा जानाय लोंनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला बिथांमोनहा मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै नानिफ्राय लानानै बेदरनिफ्राय लानानै मैगं थाइगं मलै बायदिसिना गुबुन गुबुन राहाफोरखौबो बिथांमोना मि थिंगानिफ्रायनो लादोंमोन नङा होमाबा गोदोनि समाव ज' ज' आबै आबै आबौमोनखौ जोङो ना गुरनो थांनाय खोनायोमोन लोगोसे जोङो जोंनो फोसावनायखौ एबा जों मिथियो आरो। आथिखालाव बेफोरबायदि राहाखौ जोबोद खम नुनो मोनो एबा बेफोरबायदि ना बायदिसिना गुबुन गुबुन गुरनो थांनायखौबो जों जोबोद खम नुनो मोनो आरो समनि आंखाल जों गोरोबनानै गुबुन गुबुन खामानिनि थाखाय बांसिनखौनो बेफोरबायदि हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै इखो ओ जानायखौ जोङो जोबोद नुनो मोनो आरोना जायनि जाहोनाव जोंना बेराम आजार बायदिसिना गुबुन गुबुन बेराम जानायखौबो नुनो मोनो दा जोङो बिनि थाखाय जोङो जोबोद नायबिजिरनानै एबा गावनो न'खरावनो आबाद मावोब्लाबो जोङो न'निनो हासार बायदिसिना गोबोरखि एबा बेसर आबादनिबो थालांनाय बायदिसिना गुबुन गुबुन बेफोरखौबो जोङो हासार महरै बाहायनानै जाजायो आरो बेफोरो जोंनि सावस्रिनि थाखाय जोबोद मोजां। आरो जोङो बेफोरबायदिबो खालामनानै एबा न'आवनो बेफोरबायदि ओ एम्फौ बायदिसिनानि थाखाय बा मुलि बायदिसिना बाहायनानै ननिनो मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानैबो जोङो बेफोरखौ राहा मोनो आरो दा बेफोरबायदि खालामब्ला जोंना देहायाबो खहा जाला जोङो मैगं थाइगंखौबो मोनजाबाय आरो आबादखौबो मावनो हाबाय नङा होमबा? दानि समाव जोबोद माने जोङो बेफोरबायदिनो गावबा गाव देहाखौबो जोबोद माने ओ माने खहा जानायखौ नुनो मोनो लोगोसेनो आरो बेफोर गुबुन गुबुन आयदानि एबा गुबुन गुबुन गुबुन बेराम जानायखौबो जों नुनो मोनो जायनि थाखाय जों जोबोद गोदोनि समनि आबै आबौनिसायबो जोबोद लोरबां जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जेब्लाबो जोङो गोदोनि समाव जेरैबायदिहाय आबै आबौमोना मिथिंगानिफ्रायनो नागिरनानै जायोमोन बेफोर हुदाखौ जोंङ अरायबो लाखिनांगौ दा मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं जेरैबायदिहाय थास बिथत्रि थास आथिं थास‌ बेदर लोगोसेनो सिंग्रि मेखि दिंखिया मैगं समजों लोगोसे गोरो गुबुन गुबुन मैगं मोनो नङा होमबा? मिथिंगायाव बेफोरखौबो जोङो अरायबो नागिरनानै जानांगौ लोगोसेनो ओ बेफोरबायदि नागिरनाय हुदायाबो जोंनि ओनसोलावबो दासिमबो दङ आरो गासैबो जानांगौ होननानै आं सानो आरो नोंथां
औ औ औ
ओ जोंना समाबो जानानै फैबाय दा नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय आसा खालामो आरो बेनि खेबसे लोगो मोनसिगोन दिनैनि आयदा
औ गोजोननाय थाबाय दे गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम दे